हेलौ खोनादोंना नोंथां औ
गोजोन सानजौफुंनि नोंथांनिसिम आं गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनि सानजौफुनि गाहाम हालायनायखौ फिउ जासिहरफिनबाय।
औ औ नोंथाङा दासान्दि फ्रियैनो दङ ना
औ नोंथां फ्रियैनो दङ है
औ आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो होनना कल खालामनाय जादों ओ जेरै हाय ओ जोंनि जिउआव ओ बा जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जेरै न'खर सालायनायजों लोगोसे बिसोरो ओ दाउ अमा अमा फिसिनानै गोबां ओ हेफाजाब होयो। बे दाउ अमा फिसिनायनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां औ जोङो बर'फोरा दाउ अमा बोरमाफोरखौ जोङो फिसियो। गोदो गोदायनि फ्रायनो जेब्लासिम बर'फ्रा समाज दानो रोंदों बा गामि दानानै जों गाव खुंबनो रोंदों। बा गामिखौ जों दैदेनबोननो रोंदों। बै समनिफ्रायनो जों बर' बा दाउ, अमा, बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै जोङो संसार जाबोनायखौ नुदों आरो नोंथां। बिदिनो जोङो दाउ अमाख खौ जोङो फिसिनोब्ला ओ जोङो गोबां खस्थ' ख खालामनांगौ। बेबो नङा जों बेयो न'खरावनो थाखानाय नङा होमबा। जेरै- दाउखौ फिसिनोब्ला जोङो नोंनि जाखान्दा ओंखाम खालाय बा इंखुरफोरखौ एफा एनै बा माइखौ होनांगौ। बिदिनो बिथां बेफोरखौ जुदि हगारनानै होयोब्ला। बेफोरो गावबा गावनो बिसोरो हाग्रायाव थांनानै बिथांमोनहा खनसायना एम्फौ एनलाखौ जायो आरो नोंथां। जोङो दाउखौ फिनो थाखाय जोङो एफाग्राम रांनि खरसानि गोनांथि गैया। बे नोंनि न'खराव थानाय एसे एनै माइरंफोरखौ बा माइफोरखौ बिथांमोननो गारना होबानो बिथांमोना बेफोरो दाउफोरा खननानै जायो आरो। थिग बिदिनो जोङो अमा हाखौबो जोङो अमाखौ फिसिनोबा जोङो गोदोथ' जोङो गुन्दिजोंनो फिसियोमोन नङा होनबा। आथिखालावबो जोङो गुनदिजोंनो फैयो। नाथाय साफा सानैया दिनै बे दाना ओंखारनाय जायखौ जोङो दाना रासायनिक दाना बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो गोदो जोङो अमाखौ बोरै फिसियो होमबा जोंनि माइ सौनानै मोननाय गुन्दिखौ जों होयोमोन जोङो अमानो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिंगायावनो मोननाय थास' गोसोम थास' गुफुरफोरखौ, बेफोरनि बिलाइफोरखौ लोगोसे बिथांनि देन्थाफोरखौ जों हानानै रुनानै जोङो बेखौ जोंनि गुन्दिजों लोगोसे होनायखौ नुयोमोन आरो। आरो बिदिनो जोङो न'खराव जुदि जौ सङोब्ला जौ संनायनि जोङो अफ्रिखौबो बे गुन्दियाव लगायफानानै जोङो अमानो जाहोनायखौबो जों नुयोमोन आरो। बिदि खालामबोला थाब देरो होननानै जोङो गोदोनि बोराइ बुरैफोरा बुङो। बे लेखायैनो जोंनि ओनसोलाव बिदिखौनो दासिमबो खालामो। आरो जायफोरा एसे एसे एनै रां दङ आरो बिथांमोना अमाखौ एसे थाब फेदेरनो होननानै सानदोंब्ला बिथांमोना दानाखौ दौहैयो आरो। दिनै दानाखौ बायनोब्लाबो गोबां फैसा नांगौ जायो। मानोना नोङो अमाखौ जोंनि ओनसोलावहाय न'खरफ्रोमबो फियो फिनाया। नाथाय बिराद मालिक माने बिराद लाक्जारिस बिदि रां खामायनो होनानै फिनाय जाया। बा जोंनि अमानि जोंनि जानाय खालायफोरखौ खौ एसे एनैखौ जानानै देरथोंनांगौब्ला बिदि हिसाबावसो फि फिनाय जायो आरो जोंनिथिं। बिदिनो जोङो गोबाव लायो जोंनिथिं फेदेरनो थाखाय। दा जायफोरा नोङो दाना दौनानै फेदेरो बिथांमोना सय माह बा स्नि दान द' दानावनो बिथांमोना सथ्र' हाजार बिस हाजाराव फानहरनो हायो आरो। नाथाय जोङो जोंनि गोदोनि बायसा फियोब्ला जोङो अमाखौ जोङो बोसोरावसो फाननो हायो आरो। दा बोसोरावसो नैजि रोजा बा नैजि नैजिबा रोजायाव फाननो हायो आरो। अब्ला जोंहा ल' जायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय दाउ अमाखौ बोरैहाय फिसियो आइजोफोरा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां
औ
दा अमा फिसिनायखौथ' नोंथाङाबो बुंखाबाय अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरा एसे जौ सावो बे जौ सावनायाव मोननाय अफ्रिजों बा न'आव सौनाय माइ सौनायजों गुन्दै ओंखारनायजों बिदिनो न'खराव सोलिनो आन्था बा मासे बा मानै लायो बे बेयाव बिदिनो बे आदारफोरखौ होनाय जायो अफ्रिजों गुन्दैजों लागायनानै होनाय जायो आरो मालाबा बा उफ्रि गुन्दै गैया जायोब्लाथाय बे थास'फोरखौ हानानै बिदिनो रुनानै होनाय जायो आरो सिरानि गुन्दैथ' खौबो मिथिगौ बे सिरा गुन्दैया लाबोनानै बे सिरा गुन्दैखौ दैफोरावहाय बा मिनिटसो सोमनानै दोनोब्लानो बियो बेयाव थानाय सिरा गुन्दैया बुगाखांनानै ओंखाम बायदि जायो बेयाव अफ्रि नांलाया बे बिदि खालामनानै होब्लानो अमाया जायो आरो अमानो
औ
अमाखौ फिसिनो थाखाय एसेबां बिदि मलुलिबा बेसे बिदि सापर्ट बिदि होलाय होलायनाय नङा बा होलाया जोंनिथिं बिदिनो खायसे खायसे होयो नाथाय खायसे होआ आरो बिदिनो जोंनिथिं सोलाङो दाउ खौबो बिदिनो न'फोराव फिनानै सोरबा आलासि दुमसि फैयोब्ला बेखौनो सिथारनानै होनाय जायो आरो गोबां दाउ थायोब्ला बेखौ हमनानै फाननोबो लाङो आरो बिदिनो फाननाय रांजों हाथाय जानाय बा माबा मोनसे नांगौ जानायाव बाहायनो हायो आरो बिदिनो अमाखौ फिसिनानै जोंना न'फोराव फिसियोब्लाथ' जों बेखौ द दाइन मास ब गु मासलागै फेदेरनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जोंहा जेबो भिटामिन बा बे माबा मोनसे सापर्ट बिदि होनाय जाया नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ दाइन मास बा गु मासआ लासै फेदेरनो गोनां जायो आरो बेयाव जोङो एसेबांबो रां मोना मालाबा मोनो जिबा रोजा बबेबा मोनो जिद' रोजा बेफोरबायदि राङाव फाननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ
नंगौ नोंथाङा जेरैखि जे बायसा बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आइजोफोरा बुङो आरो आइजोफोरा जोंनि ओनसोलाव बिथांमोनहा बुङो जेनेबा ज माने जों बुन्दि अमाखौ फिसिबोला एसे मुलाम्फा जासिगोन नो होननानै मानोना नों बे बुन्दि अमाखौ जोङो फिसिनानै जुदि जों फिसा आजायहैयोब्ला बे बिमाया जुदि दाइनथा बा मा जि बा मा जि मा मा जि जुदि फिसा जोनोम होनो हायोब्ला जों गोबां रां मोनो होननानै बिथांमोना आ आइजोफोरा बुङो आरो मानोना नों खम ब्रै रोजा बा रोजायाव नों फाननो हायो नों‌ जुदि मासि फिसा जुदि बाजसि अमाया होदोब्ला नोङो पनसास हाजार नङा मोनो आरो नों बेखौ देरमाहा बा दुइ माहायाव फिसिनानै जुदि ओ नों फिसाखौ जुदि फानहोननो हायोब्ला आरो। बिदि होननानै जोंनि गोबां आइजोफोरा बिदि बुङो। बेखायनो जोंनि ओनसोलावहाय खायफा खायफा मानसिफोरा बे बुन्दि अमाखौ बांसिन फिसिनाय जायो आरो नोंथां। मानोना नों बुन्दा अमाखौ फिसिब्ला नों जेसेबां आदार जागोन बुन्दैयाबो एसे एसेबांनो आदार जायो नङा होमबा नोंथां? बेखायनो जोङो बुन्दा फैनायनिख्रुय जोङो बुन्दि फियोब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै आइजोफोरा बुन्दि अमाखौ जोंनि ओनसोलाव फिनाय नुयो। लोगोसे जोंहाबो जोंनि बे बिदिनो माब्रै माबा जोङो अमा फिसियो‌ जोङो अमा फिसिनायावबो बोरैहाय रांखौ खरसा जायो बेफोरनि अनुमानखौ जों बाहायब्लाबो मिथियो आरो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बोरमाखौ बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ औ। ओ बोरमा फिसियोबाथ' जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ बोरमाखौ फिसियो जेरै ओ ओ ओ दुब्लि फोथारफोरावनो बिदिनो खुन्थि दोननानै हो दोनैब्लानो बे बोरमाया बे ओ खाग्राफोरखौ जानानै उदै बुङो बा ए बिदिनो फिसियो आरो। आरो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौबो हाननानै बिसोरनो होनाय जायो जेरै फाख्रि दंफांनि बिलाइ ओ गाम्बारि दंफांनि बिलाइ बेफोरखौ बिसोरो हाननानै लाबोना होफैब्लाथाय बिसोरो जायो आरो। ओ एसेबांथ' जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बोरमा अमानि फार्म गैया। खालि न'आवल' जेनेबा मासे बा मानै, माथाम बेफोरबायदि फिसियो आरो। बेसेबां गोबां बिबांनिबो लानायखौ जों बा नुनो मोना जोंनि ओनसोलाव। एसे एनै खहायोबा ओ एसे एनै मदद जानायनि थाखायल' फिसियो। बेबायदि आरो जोंनि ओनसोलाव आद आरोबाव‌ ओ मोसौखौबो बिदिनो फिसिनाय जायो। जेरैहाय ओ मोसौआबो एसेबां गैया। ओरैनो मानै, माथाम बा माब्रै बेबाददि फिसियो। ओ दुब्लिफोराव बिदिनो दोनानै नानै मोनायाव लाबोनानै जिगाबफोरखौ होनाय जायो। आरो सोरहाबा सोर सोरहाबा दानाबो होयो, बेबादि फियो आरो नोंथां। औ।
नंगौ नोंथां बुंनाय बायसानो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बोरमाखौ जोङो फियो। फार्म हिसाबाव गैया आरो बिदिनो मा जि मा जिद' बिथिं जों फिसियो। मानोना आरो बोरमाखौ फिसि फिसिनोबा एफाग्राब रां खरसा जाया आरो नोंथां। मानोना जाथिसे सोमखोर बिलाइ गोथां जाना मोजां मोनग्रा जुनार नङा हो बियो बिफांनि बिलाइ खौनो बा हाग्राफोरखौनो हाना होब्लानो बियो जायो। मानोना बियो गोरान बिलाइखौ जानो हाया, बियो गोथां बिलाइ नांगौ आरो। बेखायनो नों गोथां बिलाइखौथ' नों बायनो गोनां जाया नङा होमबा नों बिफां दानायनिफ्राय हाख्लायनानैनो अमानो बोरमानो होबाय थानो हाब्लानो बोरमाया थाब देरगोन आरो। आरो बोरमाया ओ गोबां बेफोरो दाना साना बेफोरखौ जों जानायखौ जों बारा नुुबाङा नङा होमबा नोंथां? जोङो मोसौफोरनो जों दाना होनायखौ नुयो। नाथाय जों बोरमानो जों बारा अमाफोरनो जेरैबायसा होयो मोसौफोरनो जेरै बायसा दाना होयो। बिदि होफानायखौ जों नुवा आरो। मानोना बोरमाया गुन्दैबो जाया बियो नङा होमबा मालाबा मासे बेयो सोलाबायनो हागौ बियो आदार मोनजायाबा नाथाय बियो गोथां बिलाइ जानानै मोजां मोनग्रा मासे जुनार आरो बेखायनो जोङो गोबां अमा ओ दाउ अमा फार्म फुलिनानैबो जोङो गोबां न'खर सुंथानायाव खामानि मावो आइजोफोरा बिदिनो गावगाइनि न'खर बेखौ जौगाहोनायाव बैफोर रोखम जिब जुनार फिसिनायाबो जोंखौ एसे नङा गोबां हेल्प होयो आरो जोंनि बे रां खरसा जाबोला। जोंथ' बोरमाखौ मासे लागैनो बुथारनाथ' जाया नङा होमबा नोंथां जों बेफोरखौ फाननाय रांखान्थि बेलायाव जोङो बेफोर खौ जोङो बाहायो आरो जेब्ला नोङो थाखा फैसा नांगौ जायो अब्ला नों बेखौ फानहरनानै नोङो रां मोनो आरो दिनै खमोनो स्नि रोजा दाइन रोजा बिदि जोङो बोरमा फिसाफोरखौ जोङो माने बोरमाखौ जों मोनो आरो गिदिर गिदिरखौथ' जों फन्द्र' हाजार बिस हाजार मोनग्रा दोङो जायखौ जोङो राम बोरमाजों क्रस खालामो नङा होमबा बे गिदिर गिदिर जायो। बेरखम बोरमाया बिराद दाम आरो जोंनि ओनसोलावहाय अब्ला नों नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौ नुनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ दोन्थ'जागोन नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो।